हेल' नोंथां हेल' नोंथां औ अ नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां ओरैनो दङ आं।
औ आव औ आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ दाथ' जों जानाय लोंनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि जानो हायो लोंनो हायो ओ फिथाइ सामथाइ ओंख्रि बायदिसिना लोंनाय होनोब्ला जोङो जुइस बायदिसिना जौ बायदिसिना जों लोंनो हायो आरोना जों खाजा जानो हायो बायदिसिना अ नोंथाङा ओरैनो न'आव मा जानानै मोजां मोनो ओंख्रिनि बागै?
अ' ओंखाम ओंख्रिनि गुबुन थ' आङो बांसिन फिथाइ सामथाइखौनो जानो मोजां मोनो नोंथां। न'आव थानाय माखासे फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो।
औ
दा नोंथांनालाय माबे मोनसे जाग्रा मुवाखौ जानो साबसिन मोजां मोनो?
उम ओंख्रिनि सायाव ना फिथाइनि सायाव?
ओ ओंखाम ओंख्रि ओंखाम ओंख्रिनि सायावबो आरो फिथाइ सामथाइनि सायावबो नोंथाङा बबेखौ साबसिन मोजां मोनो फोरमायना होदो नोंथाङा
बुङोब्ला आङो बिदिनो आं नारजिजों अमा बेदर जानानै जोबोर मोजां मोनो आरोना बेयो आंनि फेभरेट आरो ओ फिथाइ सामथाइ होनोब्ला आङो आनारस जानानै आं जोबोद मोजां मोनो। आरो ना आनारस होनबा बेखौ जों बर' रैमालिबो बुंनाय जायो आं बेखौ जानानै जोबद मोजां मोनो आरो ना आरो बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होनोब्ला जेरै ओ नारजिजों अमा बेदर सबायजों दाउ आरो अनला अनला खारैजों दाउ ओ बिदिनो मैथाजों ना ओ बायदिसिना ओंख्रि बेफोरखौ आं जानानै जोबोर मोजां मोनो आरोना।
औ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगोन ना नोंथाङा?
औ आं बेफोर ओंख्रिखौथ' आं संनो रोंनाय जाया होमबाबबो आङो न'नि ओ बिमाफोरखौ सोंनायखौ एसे एनै नुदों आरोना बिदि मोनथिजोबा आरो
औ
औ नोंथाङा बिदिनो न'आव मा मा रोखोमनि ओंख्रि जायो?
जोंहाथ' न'आव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि जायो जानाय जायो। जेनेबा हाग्रानिफ्राय बुथुबनाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै न'आव गायनाय मैगं थाइगं गासैनिबो ओंख्रि जायो जोंहा।
औ उम नोंथाङा ओ ओंख्रिनि नामफोरखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ दा आं मोजां मोननाय ओंख्रि बुङोब्लाथ'
सबायाइजों दाउजों खुमब्राजों दाउजों
औ
बेनिफ्राय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला नारजि बा नाफाम बेफोरखौ जानो मोजां मोनो
औ नोंथाङा ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा?
आङो बांसिन ओंख्रिफोरखौनो संनानै जानो रोङो थेवबो माखासे ओंख्रिफोरखौ संफेरनाय जायाखै आरो दासिम।
औ औ नोंथाङा नों रोंनाय ओंख्रिनि माबा माबाफोर रेसिपिफोर आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ बिदिथ' एथ'बां गोब्राब रेसिपि गैया
औ ओरैनो सिम्पोल जखिजाया रेसिपिफोर नायब्लानो जागोन
औ दा जेरैबायदि बयबो संनानै जायो बिदिनो संनानै जायो जोंहाबो
औ।
दा नोंथाङा न'आव संनाय जाग्राखौ मोजां मोनोना बाहेरानि संनायखौ बांसिन मोजां मोनो
औ। आंथ' बांसिनानो आंङो न'नि सों संनाय खौ मोजां मोनो आरोना न'नि संनाय जानानै ओमफाय आङो बाहहेरानि संनाय होनोब्ला आंङो बाहहेरानि संनायखौ आं गावनो संङो आरोना बिदिनो जापानिस स्टाइल बिदिनो करियान स्टाइल ओ बिदिनो थायलेण्ड स्टाइल बेफोरखौ आङो ओ संनो रोंगौ आरो ना
अ नंगौना नोंथां
औ मानो होनोब्ला आङो बिदिनो हटेलाव सेफनि जब मावो
अ मोजां नों
नोंथाङा आंनाव ओ जापानिस आरो करियान थाइलेण्ड बेफोरनि ओ माबाफोर रेसिपि फोर ओंख्रिनि नाम सोंनो गोसोबा नोंथां सोंनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा संनो रोंनाय माखासे गुबुन हादरनि जाग्रा मुवानि रेसिपि खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ औ। आं फार्स्टआवनो आंङो ओ उम उम बिदिनो ओ मालेसियान मालेसियान ओ स्टाइल ओ कारि दङ' आरोना मोनसे
अ
आं बेखौ नोंथांनो फोरमायजागोन आरोना।
औ दे नोंथां।
औ ओ बिदिनो जोङो ओ मालेसियान कारि होनोब्ला जोङो फार्स्टआवनो जोङो माबा नांग्रोगौ ओ बिदिनो मालिसियान पेस्त खालामनाय जायो आरोना बिदिनो ओ हालदैजों ओमफाय जोङो ओ थाइलेण्डनि जिन्जार थाइलेण्डनि हाइजें होननाय मोनसे थायो बिदिनो ओ हालदै हायजें बेफोरखौ मिक्स खालामनानै जोङो बायदि इंग्रिजोंसो जों मिक्स खालामना बेखौ ओ मोजाङै जोङो ओ रुनानै जोङो बेखौ पेस खालामनानै ओमफाय आरो जों बेखौ थावजों आरो जोङो बेखौ मोजाङै एवनानै बा टस खालामनानै जों बेखौ ओ लाग्रोनाय जायो लानानै बे मोनसे मालिसियान पेस्ट जाबाय आरो ना बेखौ जोङो रेदि खालामबाय।
अ'
ओमफाय जोङो रेडि खालामनानै जों मोनसे नालेंखरनिफ्राय बानायनाय मोनसे जोङो कक'नाट मिल्क पाउदार होननाय मोनो बेखौ जोङो ओ लाबाय बेखौ जोङो मोजाङै दैजों जोङो ओ मोनसे ओ खुरै एबा बाउलाव जों बेखौ मोजाङै मिक्स खालामना ला बाय आरोना ओमफाय जोंनो बे मालसियान पेस्ट आबो जोंना रेडि जाबाय ओमफाय कक'नाट मिल्क पाउदाराबो जोंना दैजों मिक्स मोजाङै गलायनानै जोंना रेडि जाबाय ओमफाय जोङो ओ जोंनो नांगोन बिदिनो नेरसोन बिलाइ नोंथाङा मिथिगौ ना।
औ मिथिगौ नोंथां औ।
सोन बिलाइ ओमफाय जोंङो फानलौ गोरान जों फानलौ गोरानखौ जों मोजाङै ओ सुनानै जोङो हानानै लाबाय ओमफाय बिदिनो जोङो नेरसोन बिलाइखौबो जों लाबाय ओमफाय जोङो उम नोंनि गोसो आरो ना नोंङो ओ बिदिनो भेजिटेबोल जायोना नोंङो बेदरनि जायो नों बेनि सायावसो सोनारो आरोना। जों आं दा नोंनो रेडि खालामना खोन्थानो नागिरदों जे जों आं चिकेन फार्स्टावनो जोङो ओ थाव गुदुं खालामग्रोबाय थाव गुदुं खालामनानै जोङो ओ फालौ गोरान आरो बिदिनो फालौ गोरान आरो जोङो ओ बे नेरसोन बिलाइखौ जोङो मोजाङै जोङो थावआव ओ एव लाबाय एवनानै जो ओमफाय ओ मालिसियान पिसखौबो जों एवफाबाय एवनानै ओमफाय जों बेयाव बिदिनो बेदर दाननानै लानायखौ जों बेयाव होबाय होनानै ओमफाय जोंङो दै एसे होबाय होनानै जोंङो बेयाव जोंङो बे ओ कक'नाट मिल्क पाउदार होननाय बेखौ जोंङो गलायनायखौ जों बेयाव होबाय होननानै जों मोजाङै गोदौहोनानै जों बेयाव ओ बिदिनो उम होननाय मोनसे थायो बेखौ होबाय। होनानै जोङो ओमफाय आरो मोनसे ब्लाम सुगार नालेंखलजों बानायनाय मोनसे ओ सिनि आरोना गोदै बेखौ जोंङो होयो औ। होनानै ओमफ्राय जोंङो बा दस मिनिट एबा पन्द्र मिनिट जों मोजां बे खौ ओ संनानै जोङो बेखौ रेडि खालामनाय जायो आरोना। अ बे मालिसियान गारि बुंनाय जायो बेखौ।
बिदिब्ला बे जाग्राफोरा थारैनो जानो गोथावमारना नोंथां?
औ औ जोबोर गोथाव जायो बेखौ जोंङो ओ बिदिनो फ्राइ फ्राइ राइसजों लोगोसेबो जानाय ओमफ्राय जोंङो प्लेन ओंखामबो जानो हायो आरोना।
अ। थारैनो माब्लाबा संनानै जानाय नायनांगोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ।
दा नोंथाङा
ओ
जानायनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा जेनेबा बांद्राय जानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां नंगौना नङा?
औ ओ जोंनि थाखाय देहानि ओ साबसिन जानायानो जाबाय जोंहा बिदिनो जोङो भेजिटेबोल भेजिटेबोलफोरखौ जोङो ओ गोथां मैगंफोरखौ जानाया बांसिन मोजां आरोना बिदिनि ओ बाहेरनिफ्राय जोङो बायनानै जानाया मोजां नङा। जेरै न'आव गायनायफोरखौ जों जानाया मोजां आरोना बाहेर दानि दिनावथ' जोङो बाहेरनि मैगं थाइगं बायनो थाय बायनो थांङोब्ला गोबां ओ मेडिसिन होनानै बानायनायसो मैगं मोनो नालाय। दानि जुगाव
औ।
बिदिनो जोङो ओ उम बेखौ मा होनो
मोजां फ्रेस जों माबाखौ मोननो थांला आरोना दानि जुगाव बांसिनानो मेडिसि सिन होनानै खालामनाय जायोना।
औ। दानि जुगाव न'आव मोननाय बांसिन मैगं थाइगङानो जोंनि देहानि
औ औ ओ औ गावनि जा गा गावनि न'नि जानो आन्थाखौ जों न'आव गायना लानायानो मोजां आरोना बाहेर नि बायनानै जानो थाङोब्ला मोजां नङा आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ। ओ दे होमबा नोंथांना ओ जोंना टाइ समाबो जाबाय ओ बे जों दिनै नोंजों आं दिनै ओ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनानै आरो आंनि ओ रोंनाय एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांनो सेयार खालामनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथां औ।